हेलौ। हेलौ औ खोनादों नोंथां माबोरै दं औ माबोरै दं नोंथाङा। औ आङो दि औ। आंङो नोंथांजों दावबायनाय एबा बेरायनाय औ दावबायनाय एबा बेरायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होनना दोमोन नोंथां।
अ अ स ओ सावरायजागोन नोंथां। अ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्लाथ जोंना दावबायनाय होनोबा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मोनसे रोंनो थाखाय एबा गियान मोननो थाखाय दावबायनायखौनो ओ दावबायनाय बुंङो बिदिब्ला जों जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि दं। औ बिदिब्ला जोंना दावबायनाय गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय सोरबाया सोरबाया सोलोंथाइनि दावबायनाय। दावबायनाय सोरबाया गावनि दुखुखौ खारहोन दावबायनाय याव ओ गावजों एसे आरो गुबुननोबो दिन्थिनो थाखाय ओ गोबां दावबायो बेनि बागै नोंथांङा सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
खोनायासै नों
औ
ओ हेलौ खोन‌ ओ बुंफिनलाय।
दावबायनाय बुङोब्लाथ जोंना गोबां रोखोमनि दों जेरै एबा खायसे खायसेया जोंना ससियेल मिडियायाव गावखौ एबा ओ गुबुन गुबुन जायगाखौ नुफेरै मानसिनो थाखा नुहोनो थाखाय दावबायनाय बेजों लोगोसे जोंना खायसे खायसेया सोलोंथाइनि दावबायनाय आरो गोबां रोंनो थाखाय एबा गियान मोननो थाखाय दावबायनाय दं नोंथां। बेनि बागै नोंथांङा सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ अ हागोन नों थां हागोन
नोंथांङा खोनादोंना?
औ खोनादों। औ खोनादों।
अ अ बिदिब्ला खोनासं नोंथांङा
औ
ओ थारैनो बुंनो थांङोब्ला दावबायनाय ओ दावबायनाय होनोब्ला दावबायनाया जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ माने साफ्रोमबोनि जिउआवबो जोबोर गोनांथार नङा होमबा?
औ नंगौ
मानो होनोब्ला जोनङो दावबायनायनिफ्राय गोबां मिन्थि मोनै नुफेरै राव दाउसिन दाउला गोबां रोखोमनि जिब जिरादफोरखौबो माने जोंङो मोनथि थिनानै मोनो आरो माने दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरो जों दावबायनायनिफ्राय माखासे जि मोनथि मोनै एबा नुफेरै गियानफोरबो बुथुमनानै लानो हायो आरो।
औ नंगौ।
ओ दा ओ जेनेबा जोंङो बेनिफ्राय आथिखालावथ माने दावबायनाया ओ गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोंङो गोबांजोंबो दावबायनो हायो जेरैहाय जोंङो साइकेलजोंबो दावबायनो हायो आथिखालावथ जोंहा गारि मटर फैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गारि मथरफोरजोंबो दावबायनो हायो। जेनेबा बासजोंबो थाबायो दावबायनो हायो। गोदोनि दिनावथ' जोंहा बे फोरबायदि गैयामोन ना? ओ जोंहा गोदोहाय माने गोबां दाबसेनिफ्राय दाब से जायगायाव थांनोबाबो थाब थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। ओ आरो बेजों जों जोंहा माने ओ गोदोहायथ' जोंहा मोसौ गारि, गराइ गारि बेफोर बाददिसो दङमोन नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
आथिखालावथ' जोंहा गोबां गारि मथरनि हेफाजाब फैबाय बेबायदिनो ओ जायखौ बुङो हान्था मेला बेफोरबाय दि आरो बेफोरनि जोहै माने जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव माने खम समनि गेजेरावनो जोङो दावबायलांनो हायौ नङा होमबा?
औ नंगौ
ओ बुंनो थाङोबा जेरैहाय जों बै बेनिफ्राय जों बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनो थाखाय जोंहा गोबां रो खोमनि गियानफोरबो सोलोंनो हायो जेरैहाय जोङो, जोंनि राव ओ गाननाय जोमनायखौ लाना जानाय लोंनायनि आदारनिफ्रायबो जोङो बै जायगायाव थांनानै माने जोङो बै जायगानि बैसोर माबायदिहाय थायो माबायदिहाय गानो माबायदिहाय जायो बिसोर माबायदि रायज्लायो माने जोङो बेफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनो हायो आरोना बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा दावबायनानै मोननाय गियान होननानै जोङो साननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
जोङो जों बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओंखाम ओ गुबै जाग्रा खाजाया जोंना ओंखामानोखा नङा होमबा? नाथाय जोङो ओंखाम जायो ना थाय बैसोर बै जायगानि माने थागिबिफोरा माने ओंखाम जायाबो जानो हागौ जों माने बेफोरावबो जों मोनफा मोनफा गियान मिथिनो हायो आरो। जेरैहाय जोङो बहाबा दावबायनायनि सिगां जोंहाथ' गिबियाव गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बेजों लोगोसे जा ग्रा आदार दैनि दैनि गोनांथि बेफोरखौ माने जोङो बहाबा दावबायनो थांनायनि सिगां लांफानांगौ जायो आरो। ओ थिग बेबादिनो जोङो आथिखालावथ' माने बुंनो थाङोबा गोबां फिसा फिसा रिजर्ट पार्क बा बिदिनो फिसा फेनला जा जा ओंखारबाय नङा होमबा? जेरैहाय जों बेफोराव थांनाबो मोनथिफेरै दावउसि दावला दैमा दैसा माने बेजों लोगोसे माबायदि बिबार बै माबेबा मोनसे बिबारनि महर बिनि थासारि जेनेबा बे फरायना मा मुं होनो बेफोरखौ जेनेबा दंफां लाइफांफोरखौबो जों मिथिफेरै मुं नुफेरैफोरखौबो जों नुनो मो नो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा जेनेबा ओ दावबायनानै मोननाय गियान हो एबा सोलोंथाइ होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ
जोंहा माने अबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै बेनि थासारिखौ ला नानै जेनेबा बिनि हमना ला जोङो दावसिन दाउला दैमा दैसा मिथिंगाखौ लानानैबो बे जोंहा माने खन्थाइ रायथाइ सुजुनो हायो जेनेबा बेबायदि लिरनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बिजाब आरि सुजुनो हायो बेफोरबो जोंनि माने मोनफा मोनफा। जेनेबा बे दावबायनानै मोननाय गियान होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ।
आथिखालावथ जोङो जेनेबा मा बबेबा मोनसे दावबायनो थाङो जेनेबा जोंहाथ जोंहाथ ओ गोबां जेनेबा समजों लोगोसे जोङो नखरनि सोद्रोमाफोरजोंबो दावबायनो थाङो जेरै लोगोफोरजोंबो दावबायनो थाङो जों हारसिंबो बेरायनो थांनो हायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो हारसि सोङै थायोबा दुखु दाहा जेनेबा बेफोरबायदि माबाफोर सानफ्लांबाय थायो अब्ला जों सासे लोगोजों दावबायनो थाङोबा बै बै मिथिंगानि निजोम समायना थासा सारिजोंनो माने जोंखौ दैमा दैसाफोरानो माने गोजोनग्लायबो गोजोनग्लाय होनानै माने जोंखौ माने दुखु दाहफोरखौ बावगार होयो आरो दसे समनि थाखाय ओम बेफोरबादिनो आरो ओ दावबायनायनैबो जोंहा गोबां गियान बुथुमना हायो सोलोंनो हायो हायो नोंथाङा बबाफोर दावबायनानै बेफोरबादि गियान सोलोंफेरनो हादोंना?
औ नंगौ नोंथां
औ एसे फोरमायजागोन नोंथां
औ जोंना दावबाय ओ दावबायनाय होनोब्लाथ गोबां गियान एबा गावनो रोंफेरि एबा ओ माबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो मिथिफेरि बाथ्राखौ मिथिनाय एबा रोङै खामानि खौ रोंनानै फैनाय बेफोरखौनो जोंना दावबायनाय होनो आंना सेनेबा दावबायनाय होनोब्ला जोंना जोंनि खाथिसिनावनो थानाय हादोरारि हाग्रामा जेरै ओ मानास बायदियाव दावबायनानै आङो जोबोर मोजां मोननायजों लोगोसे गोबां गियान आरजिनो हादों नोंथां बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा। जोंना मानास हाग्रामायाव थांब्ला जोंनि समायना मिथिंगा महरखौ लानानै जों।
औ नंगौ हेलौ
जोंनि दुखु ओ बायदिसिनाफोरखौ जोङो खारहोनो हायो। गोजों थिना नुफेरि ओ जुनार बायदिसि नुफेरि जुनार जिब जुनार जेरै ओ जोंहा ओ मैदेर, गान्दा ओ बेजों लोगोसे बायदिसिना सेसा बायदिसिना ओ जुनारफोरखौ नुयो आरो ओ दावमा दावसाफोरनि मादाव जोङो दाउराइ बिदिनो बायदिसिना गोबां दाउफोरखौनो नुनो मोनो आरो जोङो मानास हाग्रामायाव थाङोब्ला जेनेबा गुबुन हादरनि गोबां गोजान गोजान हादोरनि दावबायारिफोरखौ जोङो लोगो मोनो जेरैहाय जोङो बेसोरजों राय्लायनानै जोङो गोबां मिथिफेरै बाथ्रा एबा रोंफेरै खामानिफोरखौ जोङो रोंनानै। फैयो आरो बिखौ जोङो बे खामा खामानिफोरखौ। बो जोङो गामि ओनसोलाव एबा ओ जोंनि ओनसोलाव बो ओ खायसे खायसे रोङि रोङि सुबुंखौ जोङो औ रोङि सुबुंखौ जोङो फोरोंनाय एबा मिथिफेरैय सुबुंनो जोङो एसे फोरमायनानै। थि होनाय बेफोर बायदि गोबां सुबुंखौनो रोंहोनो हायो नोंथां।
अ नंथां थारैनो माने बिफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा दावबायनानै मोननाय गियान होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय माने जोङो बा मोन नोंथाङा बुंदों दा जेनेबा बेफोरबायदि जायगा जेनेबा मानास बेफोराव माने हाग्रामा बायदि जायगा आरोना बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेनेबा जेरै दाउराय बेफोरखौ माने खायफा ओ दावबायै सुबुङाथ बेफोरो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनो थाङाना जेनेबा जोङो बेफोर नुयि सुबुंफोरनो माने जोङो जेरैहाय जोंहाथ आथिखाल मबेल दोङो बे मबेलजों माने जोङो सावगारि सेबखांनानै लाबना माने गोसोखां थि महरै माने नुफेरै खोनाफेरै सुबुंफोरनो माने फोरमायफैनो हायो आरोना। होमबानिया माने जोंनि माने बेफोरबो फोरमायफैनो हानायाबो जोंनि माने जों मोननो सोलोंनानै फैबाय एबा मोननानै फैनाय मोनफा मोनफा गियान होननानै जों मोनथिनो हायो आरो जेरै जोङो अबेबा मोन से दाबसे जायगायाव थांना बफोरनि रावफोरनि थासारिखौबो रायलायनायफोरखौबो जेनेबा आथिखालावथ मबेइलजोंनो गोबां रोखोमनि खालामनो हायो नङा होमबा जेरै भिडिअ रेकर्डिं बेफोरबायदिनो फट साफायनानै जेनेबा सावगारि सेब खांनानै लाबनानै जोङो बै जायगाया माबायदि बैनि थासारिया माबायदि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माने जोङो फटफोरनि गेजेरजोंबो बेफोरनि बबेबा मोनसे जायगानि जानाय लोंनाय थासारिखौबो जों माने थांफेरै खाथि खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरनो फोरमायफानो फोरमायफैनो हायो आरो नङा होमबा जेरैहा जोङो बै जायगानि थासारिया बेयाव बैफोरबादि राव रायज्लायो बेयाव बैफोरबायादि द्रेस गानो गान्नाय जोमनायजों लोब्बाबो बे आरो बैफोरबादिनि सायाव आरो बैफोर बै जायगायाव माने मोजां समायना हाजो हाला दङ दैमा दैसा दंफां लाइफां मिन्थिफेरि दंफां दङ बेफोरखौ माने जोङो थांफेरि सुबुंनो माने मोजाङै ओ सोलोंना ओ फोरोंनो होफैनो हायो जेनेबा बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनबा बै जायगायाव थांनानै जोंनि गियान एबा सोलोंनानै लाना फैनायनि आफा मोनफा जेनेबा गियान होननानै दावबायनानै गियान मोननाय बेफोरखौ जोङो फोरमायथिनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां
नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय जों रायज्लायनायखौ बेखिनियानो दोन्थबाय। औ नोंथां औ गोजोन्थों थारैनो दे।